हेल'।
अ नोंथां।
औ औ खोनादों नोंथां।
औ औ खोनादों नोंथां। औ नोंथां खोनादों। खोनाया नोंथां नेदा एसे स्ल' जादों नामा नोंथांनिया।
हेल'। हेल'।
हेल'।
औ खोनादों ना नोंथां?
औ नोंथां खोनाबाय।
औ दा नोंथाङा मा खामबाय दङ?
दासानदि आङो दङ ओंखाम जाखांनानै गोलांना दङ दसे बिसिनायाव ।
औ। ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
आंथ' ओंख्रिया दिनै माबा दाउजों सबाय जाबाय नोंथां।
ओ बिदिनो दिनै ओ जानो लुगैना जाबाय आरो ना नोंथां।
दा ओरैनो दङ ना? अ ओरैनो दङब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदा लानासो सावरायनो सानदोंमोन
औ औ
दा आयदाया जाहैबाय फरायसालि ओ दानि जिहेथु जों नुबाय थानाय फोरोंनाय सोलोंथाइ लाग्रा मोनसे ओ न' जायखौ जों फरायसालि होनना बुङो दा बे फरायसालिनि सायाव नोंथाङा आंनो मोननैसो बाथ्रा फोरमायनो हागोन ना?
औ औ नोंथा ओ जों जिहेथु फरायसालि होनना बुङोब्ला जों मिथिखायो जेराव जोङो ओ सोलोंथाइनि बाख्रि होननानै जों मिथियो ओ फरायसालियाव सासे मानसिया बा सासे गथ'आ ओरैनो थाङा बेवहाय जोङो सोलोंथाइ लानो थाखाय थाङो जेराव जोङो फरायसालि बुङोब्ला जोङो जायखिजाया गंसे न'खरखौनो जों फरायसालि होननानै जों बुंनो हाया। मानो होनना बुङोब्ला जों फरायसालि जानो गोनां जायोब्ला गिबियावनो गोथार जाग्रोनांगोन लोगोसेनो बेवहाय ओ फोरोंग्रा फोरोंगिरि बा फोरों औ फोरोंगुरु थाथारनांगौ बेवहाय अब्लासो जोङो बे फरायसालियाव जोङो थांनानै जोङो जाहाथे जोङो गियान लानो हायो गुरुनिफ्राय जोङो बोसोन लानो हायो। लोगोसेनो जोङो बायदिसिना जोङो ओ सोलोंथाइखौ सोलोंनानै लानो हायो लोगोसे जोङो ओ सोलोंनानै जोङो मोजां लामा फारसे दावगालांनो हायो थाखायनो जों फरायसालि ओ लुफुंनाय जायो ओ नाथाय जों गोदो गोदायनि समाव बांसिनानो ओ जा समाव जों फरायसालि गैया बै समाव जोङो ओ जानो हागौ जों बिफां सिंफोरावनो थानानै गोदो गोदायहाय ओ फरायनाय जायोमोन। नाथाय गोदो गोदायनि समावथ' बेफोरबायदि सुबिदा गैयामोन जेराव जोङो । ओ गोदो गोदायनि समाव जिहेथु जोंहा जेबो लेखा बिलाइ गैया जेराव जोङो ओ थालिर बिलाइयावसो जोङो लिरनायखौ नुनो मोनोमोन गोदो गोदायनि समाव। दा दिनै सोलायबोबाय जिहेथु मानसि माहारियाबो मेलेमजिबि माहारि जेराव जोङो गोबां ओ दावगानो हमबाय जों बिगियान बायदिसिना दाजेम दिहुनबाय औवाफोरनि गेजेरजों जोङो औवाखौ जोङो दानफायनानै लांनानै औवानि गेजेरजोंनो जों दिनै ओ बायदिसिना जों बहिफोर दिहुननो रोंबाय। बिदिनो जोङो बायदिसिना जोङो गोदो दाउगांजों लिरनाय जायोमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो ओ दिदै पेनफोरखौ बाहायनो रोंबाय बेफोरबायदिनो जोङो गोबां गोबां जौगा थाखोनि ओ सोलायबोबाय जेराव गोदो गोदाय समाव जोङो ओ जनो थाखाय जोंहा टेबोल गैयामोन सियार गैयामोन जोङो हायावनो जनानै जोङो फरायहैयोमोन। जोङो बस्था लांफादों जायोमोन गोदो गोदायनि समाव बसथायाव जनानै फरायनाय फोरोंनाय दा बेफोर गोदो गोदायनिफ्राय गोबां सोलिबोबाय जेराव नाथाय जोङो दिनैनि गोदान बेयाव ओ जों फरायसालि होनना बुङोबा जों गोबां एडभान्स लेभेलखौ जों नुनो मोनो। जों दिनै गोदान मुगायाव जोङो टेबोलफोराथ' जोंनिया थाखआनो कम्पालसरि टेबोल बेन्स बायदिफोराव जोङो थानानै फरायो लोगोसेनो जोङो बायदिसिना बदिना फरायसालियाव जों खामानि मावनाय जायो लोगोसेनो जोङो दिनैनि समाव जों अनलाइन क्लास बायदिफोरखौ जों लानाय नुनो मोनो अनलाइन क्लास लानानै जोङो दिनै न'आवनो थानानै जोङो मबाइलनि गेजेरजों जोङो टिउसन लाहरनो हायो बा क्लासफोरखौ जोङो कर'ना भाइरासनि समफोराव जों गोदो गोदाय मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो लादों दा बेफोरबायदि सुबिदाफोरा दिनै जोंनि ओनसोलफोराव फैबाय बा दिनै जोंनि बिगियाना बे गु दिहुनबाय जेराव जों दिनैनि समाव जोङो थाखो खथायाव थाङोब्ला जोङो गावबा गाव जोंहा दिनै जग्रा टेबोल चयार थाखाय लोगोसेनो बायदिसिना जोङो । भिडअ जेराव जोङो टि भि थाखायो । बे टिभि आयावसो दिनैनि समाव अनलाइन क्लास फोरोंनायखौ जों नुनो मोनो आथिखालाव माने प्रेक्टिकेलि फोरोंनायखौ नुनो मोनो बेफोर फोरोंनायनि गेजेरजों फरायसाफ्रा जोबोर गोसो होनो हादों । बा फरायसाफोरा जोबोद जौगानो हादों जायफोराव जोङो माबा मोनसे बाथ्रा बुङोबा दिनै । जोङो डाइरेक्ट जो टि भिफ्राव डाइेक्ट दिन्थिनो हायो क्लास रुमाव जोङो डिजिटेल । जिु दिनैनि समाव लोगोसेनो जों बायदिसिना दिनैनि समाव क्लास रुमाव केमेरा बायदि होनायखौु मोनदों दिनै गेदेर गेदेर बायदिसिना दिनै इउनिभारसिटि फोर जोङो गायसननायखौ नुनो मोन्दों दिनै हाइ स्कुल बेफोरबायदिनो दिनै जोंहा गोबां मोजां आपग्रेड जाबोबाय दिनै समाव जोंनि फरायसालि होनना बुङोब्ला जोङो जोबोद जौगा थाखोनि फरायसालि दिनै गोजौ थाखोानि फरायसालिमोन । मुलुगसोलोंसालि दिनै लुफुंनो हादों दा बेफोराव जुदि फरायनो हायोब्ला जोङो गियानफोरखौ जोङो मोननो हायो जोङो मोजां रोखोमनि गियान बा जोङो गोसौ थाखोनि गियानफोरखौ लानो हायो बेनिखायनो जोङो
औ नंगौ नोंथाङां
जोनोम जाबाय जेब्ला जोङो फरायसालियाव थांनो नांगौ अब्लासो जोङो थाङा । सनायाव माबायदिहाय जुजिनांगौ बेफोरनि सोमोन्दै मिथियो लोगोसेनो जोङो गेदेरखौ माबायदि सनमान होनांगौ उन्दैखौ माबायदि अननांगौ आरो जिउआव थांना थानो थाखाय माबायदिहाय दावहा नांगौ । बेनि सोमोन्दै मिथिनो हायो । दानों थाङा फोरमायनो हागोन नामा जिहेथु जोंनि फरायसालिनि सोमोन्दै
दा जोङो फरायसालि होनना बुंबा दा जोङो फरायसालिखौो जोङो मोननै सेक्टराव नुनो मोनो । ओ मोनसेया जाबाय प्राइभेट सेक्टर आरो मोनसेया जाबाय गभर्नमेन्टनि आन्दाराव दा जोङो फरायसालिया दिनै जोंहा प्राइभेटबो खुलिनाय जाबाय । जेराव जोङो ओ फैसा होनानै ओ प्राइभेटाव जोङो ओ फोर फरायनो हायो आरो फारसेथिं जोङो गभारनमेन्ट गभर्नमेन्टआ जिहेथु जोंना फ्रि जायो ना नालाय दा बेखौ लानानै जोङो दिनै गभर्नमेन्ट स्कुलाव फरायब्ला जोङो फ्रियावनो फरायनो हायो दा फरायसालि होनना बुङोब्लाथ' फरायसालिनि जिथु आबहावा बियो जोबोद मोजां जानांगौ जोङो एल पि स्कुलनिफ्राय गोजौ थाखोसिम गंसे फरायसालि दा एल पि स्कुल होनना बुङोब्ला ओ एल पि पि स्कुला जोंना गथ' उन्दै उन्दै थाङो नालाय दा बेखायनो बे ओ फरायसालिया ओ एल पि स्कु स्कुलफोरा जोबोर मोजां जानांगौ गथ'फोरजों गेलेनो हानाय गोबां फुथ्ला बायदिसिना गथ'फोरनि गोसोखौ बोनो हानाय आइ मोनसे एट्राकसन गोसो बोनो हानाय मोनसे ए ओ फुथ्ला बा बायदिसिना रोखोमनि ओ गेलेग्रा आगजुफोर थानाया गंसे एल पि स्कुलनि थाखाय गोनांथार । दा अब्लासो गथ'फोरा गोसो जानानै एल पि स्कु स्कुलाव थांगोन ओ फारसेथिं जोङो बुंनांगोन जिहेथु दा ओ दानि स्कुलफोराव गोबांङानो फ्राय उन्दै थाखोनिफ्राय जोङो टेबोल टेबोलाव लिरनाय बायदियानो जायो । टु क स्रेनिफ्रायबो टेबोल फिसा बानायना थायो जेराव सियार फिसा फिसा गभर्नमेन्ट स्कुलाव होनाय दङ जाहाथे सासे उन्दै गथ'नि थाखाय फरायनायनि खाबु बा जिरायनायनि खा खाबुआ जायोबा गथ'नि लिरनो हानाय खाबुआ जायो दा बेफोर बायदि गभमेन्ट स्कु स्कुलाव जोङो मोनसे फरायनायनि मोनसे आबहावाखौ खालामना होनाय जादों आरो । दा जोङो ओ दा दिनै ओ गभर्नमेन्ट स्कुलफोराव गोबाङानो ओ मोज जां मोजां ओ फोरोंगिरि फैयो दा ओ ट्रेनिं लानाय ओ मोजां मोजां फोरोंगिरिफोरा दिनै गभनमेन्ट स्कुल दा जोङो बिनिफ्रायनो जोङो मोज जां मोजां आखल बायदिसिना ओ खौरां बायदिसिना बुजि मा होनो जिउआव बायदिसिना खामानि मावनो थाखाय जोंनो माबायदि थुलुंगा नांगौ जों बेखौ फरायसालिनिफ्राय नुनो हायो । दा फारसेथिं जोङो जोङो प्राइभेट स्कुलखौबो जोङो बुंनांगोन प्राइभेट स्कुलावबो जोङो गियान आरजिनो हायो । नाथाय जोङो जिहेथु प्राइभेट होनना बुंबाय नालाय बेखायनो जोङो बेवहाय जोङो एडमिसननि फैसा होनांगोन बा दान दान बेथन होनांगोन बायदिसि बायदिसिना जोङो प्राइभेटाव फरायबा जोंना राङा खरस खरसा जायो आरो । दा बेखायनो जों गभर्नमेन्ट स्कुलाव फरायब्ला जोंहा ओ राङा ओ बांद्राय गोबां खरस जानाय मोना आरो दा बुंनो थाङोब्ला दिनै जोंनि ओ गभारमेन्ट फरायसालिफोराव गथ'फोरनो थाखाय गाननाय जोमनाय ड्रेस फ्रियावनो होनाय जायो ओ ड्रेस जोंङो गथ'फोरनो फ्रियावनो होयो आरो उन्दै गथ'फोरनो एल पि फरायसालिफोराव ओ जोङो माने सानजौफुनि बोथिसे जानाय ओ ज' जानाय जगार खालामनानै होनाय जायो दा बेफोर बायदिनो जोंनि गोरिब गथ गथ'फोरा गोरिब न'खरनि गथ'फोराबो दिनै फरायनो खाबु मोननाय जाबाय । खोनादोंना नोंथां। औ दा बेफोर बायदिनो जोङो फरायनानै जोङो गियान आरजिनानै दिनै जोङो गोरों जानो हायो दा बिदिनो जोङो फरायसालिफोरा दिनै साखोन सिखोन। सिखोन जाबाय दा गंसे फरायसालियाव जेरै बायदि खिग्रा हासुग्रा खिखर सालि नांगौ बेफोरबायदिखौ नोजोर बोनानै मोजां मोजां खिखरसालि लुना होनाय जाबाय आरो जिहेथु जोंनि देहानि मानि गोनांथार दै दा बे गोनांथार जिउनि गोनांथार दैखौबो दै लोंनाय मोजां दैनि राहा थेब बानायनानै होयो दा एल स्कुलनि बाथ्राखौ जों बुंनांगोन जिहेथु गथ'फोरा फिसा फिसा। गाहाय गाहाय बेखायनो बिसोरनि सुबिदा बायदि। जोङो दैनि टेपखौबो जोङो बानायना होनायखौ नुनो मोनो आरो। दा बिदिनो एम इ स्कुलफोरावबो आफार प्राइमारि बा इउ बि आफार प्राइमारि स्कुलफोरावबो बेफोर बायदिनो। गोबां सुबिदाखौ जों नुनो मोनो दा बेवहायबो जोङो गाननाय जोमनायनि फ्रियैनो मोनो आरो बेवहाय जोंहा जानायबो आदार। जगायनानै होनाय जायो आपार प्राइमारियावबो दा बिदिनो जोङो बेवहाय बे बेसेन होनाङा जासे जोङो बिजाबबो मोनो ओ दा प्राइभेट स्कुलाव फरायब्लालाय जोङो खायफा खायफा बिजाबखौ जोङो बायनो गोनां जायो औ ओ दा जों ओ बेफोरबादिनो स्कुल फ्राय जोङो गोबां बाथ्रा बा गोबां गियान आरजिनो हायो आरो जोंनि स्कुलनि जितु दिनैनि स्कुलफोरा ओ न'फोरा जोबोर साफा साफा साफा जाबाय ओ दा ओ जों ओ गोबां स्कुलनि बागै सावरायबाय नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां जिहेथु जोंहा औ जिहेथु जोंहा समाबो गैया नोंथां ओ बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां
दे
औ औ दे दे आथा